हेल, हेल औ खोनादों।
औ नोंथां।
औ खोनादों औं औं फैदों फैदों खोनादों।
नोंथाङा दायो माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
आंथ' जेबो मावाखै मावनायालाय।
अ बाखि खबरफोरा माब्रै नोंथां नोंना?
आंनाथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नोंनालाय?
अ आंनाबो गेजेराव नोंथां मालाबा मालाबा मोजां दायो एसे गाज्रि जाथ'ना दं खबरा बारा
ओ औ मानो मा जाहोनाव इदि
ओ बिसिनो ओरै रां रुफानि एसे ओ उ सुबिदा जाना दं नोंथां उम दा नों थाङा फ्रि नामा नोंथां?
औ फ्रिल' फ्रियाथ' फ्रि
अ अब्लालाय आं नोंथांजों मोनसे आयदायावसो सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा फ्रिब्ला दायो सावरायनो सानदोमोन आं हेलौ।
औ खोनादो।
आयदायानो जाहैबायमोन आयदायानो जाहैबायमोन नोंथां जोङो मा माजों ओ बे ओ जोङो जिउआव मा माजों? मा माजों गोजान लामा हान्थिलांनो हा यो बिनि आयदायावसो आङो एसे नोंजों सावरायनो सानदोमोन।
उम बे आयदायाथ' बहद मोजां आयदा माने जों गोजान जायगायाव माबोरै थांनो हायो बा फैनो हायो बिनि बिनि जाहोनाव आरोना बेनि सोमोन्दै जोंनि सावरायन हागोन आंजों दसे समाव
औ दाथ' जोंना गोजान लामा हान्थिनो बुंब्ला दानि जुगावथ' गोबां गोबां ओ बिदा ओंखारबायना नोंथां नङा होम
औ नंगौ नंगौ नंगौ बेथ' बुहुद गोबाङानो ओंखारबाय जों
जेरै जोङो लामाजोंबो थांनो हायो। ओरै ओ दै दैनि लामाजोंबो जों थांनो हायो आरो। ओरै अख्रांनि लामाजोंबो जों थांनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै खोमा होमबा नोंथांना
औ सावरायजागोन
फासावनोहाय जोङो आं बे होनदोंमोन ओ लामाजोंबो जोङो थांनो हायो बा रडवेसो होनो जों बेखौ। ओ बिनि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै फास्टआवनो
औ औ जागोन दा
दा जोङो लामाजोंनो गोजान लामा बेयाव बेलेग जायगायाव हान्थिलांनो होनब्लाथाय ओ गोबां गोबां ओ रोखोमनि ओ गारि मथर नुनो मोनो जोङो दानि जुगाव
उम दाथ बहुत गोबां आनो जा बाय बे गारि मथरनि माबाया ओ संखियाथ' नों गुबुन गुबुन माने गारियाबो मोनसे रोखोमनिल' नोङा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ दा नों खालि जोंथ' मोनसे जायगानिफ्राय बेलेग जायगासिम जोङो बहुद रोखोमजों थांनो हायो जोङो औ
जेरै जोङो हमना लादो जोङो उम बासजोंबो गोजान लामा हान्थिलांनो हायो ब्ला जोङो थ्रे-थ्रेनजोंबो बासनिफ्राय खमसिन फैसायावनो जोङो गोजान लामायाव थांनो हायो बा ओ बेरायहैनो हायो जोङो आरो गावनि मटर बाइकजोंबो जोङो थांनो हायो बेरायहैनो हायो गोदान गोदान जायगायाव बा एसे गोजान गोजान जायगायाव आरो बिदिनो दं जोंनि ओ गावनि निजेनि पार्सनेल गारि थाबाथ' जोङो बेजोंनो गोजान लामा हान्थिलां नो हायो बा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनो हायो जायगा नायहैनो हायो आला सि जानो हायो जोङो
औ
थ' सब ओ रड वेसनि नि
ने हाजों हानि लामाजों थांना नारो बे जों नोंथाङा मा बुंदों बे हानि लामाजों थांगोन जोङो जे ओइयो माने जों मोनसे जायगासिमनिफ्राय बेलेग जायगासिम जोङो नोंथाङा होननाय बायदि मथेबा जों लामाजों खारगोन बे अ ओमफायो आं मिथिनायावथ' माने औ आं जि मिनथियो आं एसे फोरमायनानै होनो सानदों जे जोंना सिगां गोदो गोदायनिफ्राय जों स्टारदिंआ न जोङो मा
जे आ जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव हान्थिनोबा बा थांनोबा बा फैफिननो जोङो फार्स्टावनो जोङो मानसि होननाय मानसि मानसियानो जे फार्स्टआवहाय थाबायजेनदों
औ औ औ
बे मोनसे जायानथो गुबुन जायगासिम माने मा थाबायनानै लामा हान्थियोमोन जोङो बा गोजान जायगा थाङोमोन जोङो एयावहाय थाबायनानैबा जोङो गोबाव सम लायोमोन थांनो थाखाय
दा बेनि उनाव जोङो दा मानसि नालाय जोङो गोदान गोदान आदिया बरनबाय थाङोनदा बिनि सेकेनआवनो जोङो नुनो मोनबाय साइकेल
औ औ औ
बे जोंनि साइकेल साइकेल जोङो बरनबाय मानसिया बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनो
दा बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो साइकेलनि उनाव गुबुन गुबुन माने मटर गारि ओंखारबाय जे साइकेला आनो सुरु खालायदों जे साखानि दायो बे जोंखौ गोजान जायगासिम लांनो
औ सैथो नोंथां सैथो।
आ नोंथाङाथ' एसेबाबो मोनथिखायो जे जे गारि मटराहाय ओ खारो लामाजों जोङो दसे समावनो जों बेलेग जायगायाव सहैगोन बा दसे समावनो जों बेलेग जायगानिफ्राय जों न'आव फैफिनगोन बे गारि होनाय माबाजों आरो बेयो गारियाव जोङो ओ आरो बेनि गोजानसिन थांबावनोबा जोङो बास गारि मोनस् सेजों जों बेखौ लामा हान्थियो आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोजान जायगा बेलेग गुबुन स्टेटफोराव जोङो थांनोबा ट्रेन होननायजोंबो थांनो हायो खम फैसायावनो खम टाइमावनो जा सोलिजोबो आरो बेफोर। औ आरो मारै मारै बेयो बेखौ एसे फोरमायनानै होबाबो मोजां जागोन।
औ दायो जे जोङो बे ओ हानि लामाजों हान्थिलांनो हानाय ओ मटर गारि बा ओ सुबिदाफोरखौ सावरायबाय दायो ओ सेकेण्डआवनो जोङो माबाखौ सावरायनोसै नामा नोंथां ओ
हानि बिखयखौथ' जों सावरायखांबाय ओ दै दैनि औ दा जों जाहाज बा दैयाव खारग्रा
औ औ। दैनि हान्थिलांग्रा सुबिदाफोरखौ दा जों सावरायनोसै होमबा ना
औ औ।
उम दायो जोङो दैजों थांनो बुंब्ला गोबां गोबां रोखोमनि गोदान गोदान ओंखारबाय जेरै
औ।
जेरै उम नाव होन जाहाज होन फिसा फिसा ओ ब् बट बा जाहाज बिदिनो ओ खम दामावनो मोनैनो हानाय थानाय बिदिनो रोखोम रोखोमनि ओ ओ गोदान गोदिजों जोङो गोबाव हरगोन सान सान खामगोन अब्ला जोङो खमैसेयावनो ओ गोजान गोजान जायगायाव हान्थिलांनो हायो बिदि गोदान गोदान सुबिदाजों उम उम बेवहाय जोङो उन्दुनो हायो जाहाज बा नावआव जोङो उन्दुलांनो हायो ओ जानो हायो थानो हायो दुगैनो हायो जाहाज सिङावनो गोबां सुबिदा दं आरो नोंथां जाहाजाव दैनि लामाजों हान्थिलाङो ब्ला
उम बेथ' नंगौ दा जाहाज होननाय लोगो लोगो माने जोङो बेलेग गुबुन देश बेजोंबो जो कन्टेक्टाव थायो जेरै माल बुस्थु जोङो साफ्लाइ जायो जोङो बेलेग गुबुन देश जोङो जाहाजनिफ्राय हमना ला गारि लाबोनो हागोन जाहाजाव थिखांनानै गारि लाबोनो हागोन माइरं, आलु माने जाग्रा बेसादफोरखौबो लाबोनो हागोन जोङो माने गुबुन गुबुन माने जोंनि देश निफ्रायबो बेलेग देशाव लांनो हागोन थाव लाबोनो हागोन बेफोरनो गुबुन गुबुन माने बुस्थुफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन माने बेजों
बे बिराद मोजां सुबिदा माने
औ सैथो नोंथां नों
औ दा गुबुन जायगायावबो जोङो दै दैनि लामाजोंनो थांनो हागोन बेफोरबायदि माने सुबिदाखौ जों मोननो हायो आरो माने जाहाज
औ लाब लानो
औ
दायो जोङो थार्दआवनो जोङो माबाखौ सावरायनोसै नामा नोंथां जोङो लामानि सावरायखाबाय नालाय ओ लामानि हान्थिलांनाय बेखौबो सावरायबाय दैनि ओ माजों माजों हान्थिलाङो बेखौबो सावरायबाय
औ
दायो मोनसे दंबायो बेनो जाहैबाय बार बार नङा ओ मा होनगोन नोंथां बेखौ ओ
औ नोंथांमोनाबो आं बुजिदों जे अख्राङआव औ औ बेथ' माने बेयोथ' बांसिन माने बहुत बहुत माने सुबिदासिन माने दामाबो बांसिन लागोनबा ओमफ्राय सुबिदायाबो बांसिन मोनानो होनबा जों खस्थ' गैया जे ाइम टाइमावबो जों सहैनो हायो बेसे समावनो जों गोजान ज गोजज बेसों सरि न हयो बेनि थाखाय माने बहुत मोजां सुबिदा आरोना बे मोनसेया
औ जोङो हमना ला जोङो नों थानाय जायगानिफ्राय जोङो गुवाहाटि सहराव थांनो होनब्ला जोङो आरामसे दसेनो सानसेयावनो सौहैनो हायो सानसेबो नङा नोंथां ओरैनो दुइ घन्टा बा साराय दुइ घन्टा बिदियावनो जों सौहैनो हायो फैसाया एसे दाम लागोन नाथाय जोंना फैसा होनायनि बदले बदलि माबा जोंना समाहाय जाासिगोन
बासिगोन मेंनाय खार मेंनायफोरा बासिगोनमोन
औ औ औ
मानसिनि मेंनाय बा नोङो इमारजेन्सि होनबाबो जों सहैनो हायो आरो ज बे
औ औ जेरै हमना ला नोङो ट्रेनजों सानसे नांगोन गुवाहाटि सहराव थांनो नोङो अख्रांनि लामाजों फ्लेनों थाङोब्लाथ' नोङो साराय दुइ घन्टा बािन घन्टायावनो गंसेनो आराम माव मोनो हो नोंथां बेनो जाबाय टाइम बासायनो हानाय सुबिदा
औ आ बहुत मजा सुबबिदा आरोक ना
फैायलाय लागोन आर ना नोंथां बेयावबो बुरजायानो लागोन नाथाय थाव फाव आरो नोंनियाव आराम मोनुलांनो हायो जालांनो हायो
नोंथांमोनहाखौथ' आं बुजिबाय माने औ नोंथाङा जि खोथा फोरमायदों बेखौ आं माने बुहुद मोजाङैनो गोसो गोसोआव माने लानो हादों बा नोंनि होननायखौ साननो हादों आरो
औ नोंथां औ
समाबोथ' जाबाय आंना ओंखाम जानायनि
औ नोंथां
बेयावनो दोनथ'लायनोसै खोमा
औ नोंथां गोजोनबाय दे नोंथां नोंनिफ्राय आं गोबां सोलोंथि लानो हाबाय गोदान गोदान होनोमबा बेखिनियावनो
औ दे